अ नानि औ खुलुमबाय
औ मा खालाम
अ आङो ओरैनो जिरायना दङो नानियालाय
आंबो ओरैनो जिरायना दं ओंखाम जाबाय नामा
औ जाबाय नानि
उ मा आंबो ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि जाखो
जोंनाबो बिदिनो अनला ओम फ्राय लाब्रा
होमब्ला आं आब' ब' ओ जोंहा दाउ जादोंमोन
औ औ
आं आब'खौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आङो मोनसे आयदायाव रायज्लायनो सानदोंमोन बे गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायनि आरो ना दावबायहैनायनि औ बिनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
औ दे नानि जागायजायो नोंनिफ्राय जागायदो होमबा आंहा माने इदि मा होनो इदि बेरायनायनि माबा गैया नालाय
औ औ थ आं बुंनो सानोदि गुबुन गुबुन जायगायाव बे बेरायहैयोब्ला जोङो बै जायगानि थानाय गाननाय जोमनाय बा बिसोरनि रावफोरखौबो सोलोंनो हायो। जों गोबां गियान सोलों नो मोनो आरो मोनसे जायगायाव बेरायहैबा दि जेनेबा दा बिसोरनाबो मोनसे जायगाया फेमास जानायाबो बे जायगायाव गोदो माबा माबा मोनसेबाबो जाखांनायमोन। मोनसे जारिमिन थायो मोनसे बय सब जायगायानो मोनसे जारिमिन थायो नङा होमबा? थ जों ओ बेफोर खोथाफोरखौ जोङो बेरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो आरोबाव जोंदि मालाबा जोंहा बयबो खामानि दं बयहाबो ओ सोरबा बिमाया ननि खामानि सोरबा बिफाया ओ अफिसफोराव खामानि मावहैदों सोरबा फोरोंगिरिया फोरोंहैदो बा फरायसुलिया फरायनायाव मुखुब जोंहा बयबो गावनि खामानियाव मुखुब जाना थायो थ मालाबा जोंहा ओ मोनसे बाथ्रा लानानै गोबां सानहाबबाय थानोबो हागौ। नङाबा जोंहा मालाबा औ नङाबा जोंहा मालाबा मा होनगोन दुखु जानाबो थानो हागौ थ बै औ थ बै फोर बादियाव जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैबा जोंहा गोसोआ सान्थि जायो। आरो बेफोर दुखुफोरखौ बावनो बो हाय यो बिदि होननांगोन आरो ना।
ओ ओ एसे खरनि जेंना खोबो माने जोङो सुस्रांनाय बायदि मोनो नोङा होमबा? गोसोखो गोजोननाय मोनो गुबुन मानसिजो बिदिनो गो रायलायनो मोनबा बाथ्रा रायलायनायफोरनि गेजेर जो औ।
औ जों जोबोद खोथा मो आरोबाव जोंहा अ जाहैबाय जोङो बेरायनाया थ' जोङो बिमा बिफाजोंबो बेरायनो हायो लोगोफोरजोंबो बेरायनो हायो जोंहा बेरायनानै जो बोद मोनसे रंजानाय बेबो मोनो इन होनगोन ना जोंहा जोबोर खुसिबो मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै
औ औ नंगो नंगौ।
औ आरो जाय माने ओ जों बेरायनानै जै जाय खोथाखौ जोङो फरायनानै बा सोलों थाय जों मिथियाबो जानो हागौ। नङा होमबा मानोना ओं बेखौ जोङो बेरायनायनि गेजेरजोंबो मिथिनो हायो आरो ना। ओ-ओमफाय सोलों थायाव जे जोङो जेनेबा दांनानै मोनदाङा आखाइजों मोनदाङा मेगनजों नुवा बिदिल'सो फरायनानै जों जायगाखौ मोनथिगोन। जुदि जोङो दुर गावनो गाव बेरायहैबा गावनो बेरायहैयोब्ला जोङो मेगनजों नुगोन आरो साबसिनै गोसोआव थागोन साबसिनै बै जायगानि बाग गै मोनथिगोन बा दों माबा मोन बिदि बुस्थुखौ दांनो दांनानैबो नायनो हागोन नङा होमबा
ओं जायखि जाया जोङो बेरायहै बा बै जायगानि जि आबहावा थासारि बा बै जायगायाव थानाय सुबुं फोरनि जिउ खान्थिनि राहा जेनेबा बिसोरो माबायदि सोलियो माबायदि खेथि खालामो बा आबाद मावो मा जायै फोर बेफोरबायदि नङा होमबा? बेफोर खो जोङो मोनथिनो मोनो। मानोना जों दा बांद्राय माने जोंना बेरायनायानो जाहैया जोङो बांसिन मबाइलावनो नुयो टि भि बेफोरबायदियाव नुनायखाय माने जोङो नुनाय बायदि मोनो आरो। ओमफाय जेला जोङो बै जायगायाव थांनानै बा बेरायहैगोन अला माने जों जोंनि मेगनजों रोखा नुगोन नालाय जों बांसिन सिन माने मोजांसिन नाङो आरो। मालाबा सानो माने जोङो केमेरायाव माने खायसे बायदिखौ बेलेग नुयो मोगथां मुलुगजों आरो बे केमेराजों माने बहुद फारागथि दङो बेफोरबायदिनो आरो। औ ओमफाय नों गोदान गोदान मानसिफोर जों लोगो मोनबा रायलायलायनो मोनबाथाय नोंनि टेनसनाबो नोंनि जि खर'आव माने नोंनि टेनसन जानानै दं बेबो एसे माने मोजां नांगोन गोदान मानसिजों रायलायबा बिदिनो नोङो बियो सिनायथि लालायनाय मायबा मायबि रायलायनाय बेफ्रावनो माने नोंनि दुखु दाहाखौ बावगारलाङो आरो ओमफाय बै जायगायाव बेरायहैनायाव नोंनि जायगानि जि सावगारि मिथिंगायारि सावगारि बेफोरबो माने गो सोखौ थाजिम खालामो। नङा होमबा?
अ औ औ जोङो दा होननांगोनदि माने दावबायनाया जाहैबाय ओ माने इन्जयमेन्ट इन्जयमेन्टल' नङा आरोना जेनेबा रंजानायल' नङा जोंहा बिनिफ्राय जोबोद ओ जोबोद गोदान गोदान गियान गोदान गोदान राव गोदान गोदान खोथा मिन्थिनो मोनो जोब जोबोद जोबोद माने ओ जोबोद गियाननि खोथाजों सोलोंना लानो हायो औ औ आबौआ मोनसे बेरायनायनि बेरायनो थांबादि मोनसे रुल मानिनांगौ बे खोथाखौ आब'आ मिथिगोन ना मिथिया
मा रुलजा
अ आब'आ मिथियाबा आं बुंनानै होनसै जि जे थ जोंङो बेरायनो थांङोब्ला माने गुबुन हादोराव बेरायनो थांङोब्ला आरो ना जोंहा मोनसे रुल दं दंदि आसि थायसेजों जेबो बुस्थुखौ थुनो मोना बा थुनो मोना बा देखायनो मोना आरोना नों जेनेबा नों माबा बिदि बुस्थुखौनो बुंङा मानो आरो ना नोंङो जेनेबा नों साननो हागौ बे बुस्थु बुंदों आरो ना खिन्थु बिदि फोराबो नोङो बे बिदि आसि थुनो मोना माने मानोना बै नोंनि सिगाङाव सोरबा मानसि दंङ होनबा बियो गाव खौसो सोंखारिदों सानगोन आरो बियो आंखौ मानो आसि थुदों बे आंखौबा मा बुंनो सानदों बिदि साननानै थागोनना थ' बिनि थाखायनो जोंङो आसि थाइसेखौ थनो मोना माने जोंङो माबा मोनसे देखायनोबा जोंङो आसि मोनबाखौबो डाइरेक्ट देखायनांगौ मानो
आं बिदिखौथ खोनाफेराखैमोन बेयो आंनि थाखाय गोदान
औ
उम ओमफ्राय नानिया बिदिनो गोजान- गोजान गोजानाव बेरायहैखो ना खाथियाव अबेबाफोर माबायावहाय बेरायहैखो?
अ आं खाथियावबो जोबोद बेरायखांबाय। जोंनि खाथियावथ' बेलेग दा ओ कामरेंगा होननाय जायगा मोनसे दं ओ फ्राय आरोबाव लन लिट्रि होननाय मोनसे जायगा दं। दै ब्रह्मपुत्र दै थाङो आरोना जोबोद मोजां, जोबोद सान्ति मोनो। बेदि गो जानाव बेरायहै ओ बिदि गोजानाव बेरायहैनाया आरो थुमजां होननाय मोनसे हा जो दं। हाजो जोङो लोगोफोरजों जयैनो गोजौआव माने माने फिकचाराव गाखोहैदोंमोन आरो। अ' इनो। जोबोद गोजोननाय मोनो बि माने। लोगोफोरजों जयै जोङो थाङोबा आरो बै जायगानि थासारि खौबो जों मिथिनो मोनोना।
ओ- ओ आरो माने जोंबो बिदिमोन गिहैयो आरोना जोंनि जोंबादिनो जे आरो बेलेग मानसिबो दङो दा जोंनि गाननाय-जोमनाया माबायदि इसोरनि गाननाय -जोमनाया माबाय दि बेफोरबायदि नोङा होमबा? ओमफ्राय बै बेयो बै माबानि बागै माने एसे मोनथिसिननो बे गाननाय -जोमनाय बा बिसोरनि जानाय लोंनाय बे फोरनि बागै मोनथिसिननो माने जोंना गोसोआ आरो माने मा होनगोन उत सा जायो आरो। बे मोनथिनो लुुगैयो बेफोरबायदि। ओ ओ बेफोरबायदि लुगैनायनि माने मोनथिनो लुुबैनायजोंनो माने जोंना गियानफोराबो बारायलाङो।
औ औ औ। जेनेबा नों मोनसे जायगाखौनो बे जायगाया माबोरै जानाय होननानै मा माबोरै माबोरै बियो। औ बे बेफोरदि सोंबानोथ जों। नों बे मोनसे जायगानि औ जायगानि औ। औ औ बे जारिमिनखौ मिथिलायबाय। बेफोरनो आरो ना बे बेरायनायनि मुलाम्फाफोरा।
ओं ओं। बे जारिमिनखो मोनथिनानै नोंहा आरो नोंनि गियाना एसे बारिलाय बाय बेफोरबायदि। ओ बेनिखायनो बुङो जे दावबायनाया माने गियानखो बांहोयो होननाया बेनो आरो बेबायदिनो।
औ औ जोंबो जेब्ला जों आङो होनदोंना। थुमजां होननाय मोनसे हाजोआव थांदोंमोन। बे आ हाजोआव। थ जों थांनाया आं एसे आंनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थानोसै आरो ना। जों माने बे बे जायगायाव। ओ मोनसे जेनेबा दाबो फरायसालि बा कलेज बेफोरदि जेबो गैया खिन्थु बिसोरनि मानसिफोरा फुंनिफ्रायनो सिखारनानै हाजोनि बे माने प्लास्टिक बा गिर दा माबा माबि पेकेटफोर बिदिफोरखौ बुथुमो। ओमफ्राय बिराद साफायै दिनै हाजोखौ। बेराद साफायै। थोनो ओमफ्राय औ औ। खिन्थु बिसोरनि बिसोरनि जायगानि मानसिफोरा। गावनियाव फरायसालि गैयानाल। गोजानाव। गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैयो आरोना
ओ ओ
औ बे बेफोर खोथाखौ आङो बेनिफ्राय मिथिबोदों आरोना
ओ ओं
अम साफायै दोननाय मानाय बेफोरखौ आरोना बिसोरना जोबोद मोजाङै मेेनटेन खालामो माने मानसिफोरा
ओं ओं सोलोंथाइ गैयाबाबो बिदि जि बिसोरनि मोन्दांथिनि गियान मोनदांथिनि गियानानो माने जौसिन आरो सोलोंथाइनि गियाननिख्रुु खायसेया माने सोलों फिथाइनि गियान थानानैबो अगियान बायदि खामानि माव बेफोरबायदि बेनो दा बिसोरो सोलोंथाइ गैयाबाबो मोनदांथि मोननानै गावबा गावनि मोन मोनदांथिजोंनो दा जेरैबायदि खामानि मावदों होमबा
बिसोरनाव थांनानै मिनथि होबाय आरोना
ओ अम
होमबा आब' दिनैनि थाखाय बेखि नियावनो दोनथनोसै नामा
दे होमबा नानि
औ दे औ गोजोनाय थाबाय दे